हेलौ
औ
ओ खोनादोंना
औ खोनादों दे
ओ जोंहा बे समाव जोङो गोग्गो जिउ राहा खांनायनि इनि सोमोन्दै जोङो लायरायगोन
औ
ओ नोंथाङा मा बुजियो जेनेबा गोग्गो जिउ राहा खुंनाय होननानै बुङोब्ला
ओ सासे मानसिया जेब्ला गोग्गो जिउ खुंनो थाखाय ओ गिबियावनो बिनि देहा सोलेर मोजां जानांगोन एबा बेहा सोलेरजों नुङाबाबो ओ आथिखालनि जुगाव नोङो गोग्गो देहाफोर लाखिनो थाखाय नोंथांनियाव नोंथांनियाव एसे बारबो रां थानाया मोजां मानो होनबा आथिखालाव रां गैयाबा जेबोआनो जाया नोंथाङाथ नुंखादो गोदान मुगायाव बेखायनो सासे सुबुङा गावनि जिउखौ मोजां जाङै दैदेनलांनो थाखाय नसे मोजां इनकाम सर्स थानाया मोजां आरोना जेनेबा मास मोनसेयाव ब्रैजि रोजा बाजि रोजा बेफोरबादि थानांगोन आरोना होमबाना नोंथाङा गावजों लोगोसे गावनि नखरखौबो मोजाङै मोजां हेल्दिफोराव लाखिनो हागोन आरो ना मानो होनबा बेमार आजार जाब्ला जेब्ला नोंथांनि आख आखायाव थायसेबो फैसा थाया अब्ला नोंथाङा जोबोद खैफोदाव गोग्लैगोन मानो होनब्ला नोंथाङा गोदोर गोदोर बेमार नायनो हानाय नङा बिदिनो नोंथांनि हालोदा थिग जानाय नङा एबा नखरनि सोरबाफोर लोमजा सोमजा जायो अब्ला नोंथाङा खैफोदाव बेखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा बेबायदिनो आरोना बिनि खेथ्रआवबो जोङो फैसा थाखानाय नङाब्लाबो नोंथाङा जुदि थिग ओ मिथिंगानि नेमखान्थिफोरखौ बाहायनानै सोलेरखौ मोजाङै लाखिब्ला बेबायदिनो गोग्गो थास गोग्गो सोलेर एबा गोग्गो लाइफ दानो हागोन आरोना नोंथाङाबो बेफोर बेनि बागै मायबाफोर सानो नामा जे बेलेग राहायैबो गोग्गो जिउसो दानांनो हायो होननानै
ओ मा होनो आंनो थाखायबा माने बे गोग्गो जिउ राहा खुंनाया जाबाय जेनेबा जों गाव गावनि देहाखौहा माबायदि जोङो गोग्गोयै जोङो लाखिनाय आं बेखौ बुजियो जेनेबा ओ जों दानि समावहा जों नुयो जे मानसिफोरा गाव गावनि देहाखौहा गोग्गो लाखिनो थाखाय बिदिनो मोजां मोजां मुवा फोर जानायफोरखौ जों नुयो बिथिफोरखौहा आङो नुनो मोनो जे बिदिनो गावाइनि देहाखौहा गोग्गो लाखिनो थाखाय मा खालामो जिमफोर खामनायफोरखो जों नुयो आरो बिदिनो यगा खामनायफोरखो जों नुयो बिदिनो माखासे ओ बिद नि देहाफोरखौहा गोग्गो लाखिनो थाखाय माखासे बिदि मोजां मोजां प्रटिनफोर मोजां मोजां फिथाइ साम नाथाय जोङो बेफोरखो जों जानाय नुयो बिनिखायनो जेनेबा बा दायो जोङो गाव गायनि देहाखौहा गोग्गो लाखिनो जों जिम खामनोबा यगा खामनो बा जोङो मोजां मुवा जानोबा प्रटिनफोर गोनां बिदि मुवाफोरजों जानोबा जोंनो थाखाय खै रां नांगौ सिगाङावनो ओ जोंफोरो आरो बेजों लोगोसे जों मा खालामनो हायो जेनेबा बे रांजोंल' नङा बे जिमफोरखो जो लानानैल' जोङो गाव गायनि देहाखो जोङो बिनि गोग्गो लाखिनो हागोन बे नङा
औ
मानो होनबाला जोङो सिगांनि दिनाव हा नायबोला जों नुयो मानो होनबा सिगांनि दिनावथ' बेफोरबायदि जिमफोराहा
गैयामोन औ आवगाय गैया
सिगां ओ ओ सिगांनि दिनावथ' जेनेबा आबै आबौमोना गाव गायनि देहाखोहा बिदि गोग्गो लानो थाखाय खै बिदि एफा माने फैसाफोर खो बिसोरो बाहायाखैमोन आरो बिसोरनियाव माने बिदि माने हस्पिटाल फोरबो जों ओ नुनो मोनाखै माने एसेबां नुनो मोनाखै आरो दङबाबो जेनेबा बिसोरो नेचारनिफ्राय मोननायदोंनो बिसोरो मा गाव गायनि गोग्ग देहा हा गोग्गो लाखिदोंमोन
औ
ओ जोङो फैसा मदोंल' नङा गाव गायनि देहाखौ गोग्गो लाखिनाया जों मा खालामनांगोन जोङो माखासे खामानिफोरखौ जों मावनानैबो जों गाव गायनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो मानो होमबोला जों मिथियो जे जोङो न'आव ओरैनो थाबाय थाबोला जोंनि देहायाहा स्ट्रं जाया ओ जोंफोरो ओ गावाइनि देहाखौहा जोङो स्ट्रं खालामनो थाखै गोग्गो लाखिनो थाखै जोङो मा खालामनांगोन खामानिबो मावनांगोन।
औ
ओ अब्लासो जोंनि देहायाबो गोग्गो जाग ओन आरो लोगोसे जोंफोर मा खालामनांगोन। गोन माखासे बिदिनो मुलिफोर होयै ओंख्रिफोरखौ जोङो। माने बांसिन जानो सेस्था खालामनांगोन आरो जोङो माने ओंखामफोरखौ जानो जोङो बांसिन सेस्था खालामनांगोन। मानो होनबाला जोङो। दानि जुगावहा नुयो जे माने उन्दैनिफ्राय लानानै जेसेबां गेदोरहालागै दङ माने दानिया गोबां फास्ट फुडफोर जानायफोरखौ जों नुयो
औ औ
ओ आरो बे फास फुडफोरखौ जायोबा जों मिथियो जोंनि देहायावहा माखासे बिदि बेमारफोरखौ जों जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि देहायाहा गोबां खहा जानायफोरखौ जों नुनो मोनो। नो मोनो मानो होनबोला बे फास्ट फुडफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां।
जोंनि देहाया जोबोद गोहोम खोख्लैयो
ओ गोहोम खोख्लैयो बियो। बिनिखायनो जों मा खालामनांगौ माखासे जि मुवाफोरा जोंनि जोंनि देहानि थाखाय मोजां बे मुवाफोरखौ जोङो जानाया मोजां आरो जोङो जेसांनो हायो माने जोङो खामानि मावनानै गावाइनि देहाखौ जों गोग्गो लाखिनाया मोजां आरो
औ औ
ओ आरो लोगोसे आं सानोदे जेनेबा जोंनि देहाखौहा गोग्गो लाखिनोबा जोङो आबहावाखौबो जोङो मोजाङै लाखिनांगोन।
उम
ओ मानो होमबा आबहावा आ आबहावायाबो जोंनि थाखाय मोनसे माने गोनांथि जोंनि देहानि थाखै। मानो होनब्ला जों फोरो नुनो मोनो जोंफोरो ओ बिदिनो जेनेबा जोङो दैनि सोमोन्दै जों राय्लायबाय। ओ जों हा मा होनो बिदिनो दैया गुबुंले जायोब्ला जोंफोरा दैयाव मा खालामो जोंखौ माखासे बिगुरनि बेरामफोर सो जि होयो आरो बिदिनो मा माखासे बेरामफोरखौ जों जों सोमजिनाय नुयो बिनिखायनो माखा ओ बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोंनि हौवाखौबो जोङो लोगोसे माने मोजाङै लाखिनांगोन जोङो बिदि खालामनांगोन आरो ओ ओ खोनादोंना ओ ओ नोंथाङा जेनेबा बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोङो दायो। हा ओ जोङो नुबाय थायो जे जेनेबा गासैबो मानसिफोरा गावनि देहाखौहा बिदि गोग्गो लाखिनो नाजायो आरो गोबां मानसि फोराहा बिदिनो जिम फोर खामनायखौ नुयो य'गाफोर खालामनायखौ नुयो एक्सारसाइज बिदिनो फुंफोरावहा खारनायफोरखौ जों नुयो मानसिफोरखौहा ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे जोंहा खेलाफोर दङ जि खेलाफोरखौ गेलेयोब्ला जोंनि देहाफोरा एसेबाबो माने गोग्गो देहाफोरखौ जों मोननो हायो बा जोंनि देहाया स्ट्रं जायो नों बुंनो हागोन नामा माखासे गेलेनाय गेलेमुफोरखौ?
औ हागोन ओ जोंनि देहाया ओ जिम य'गा एबा बायदिसिना नि जोरैबो जोङो गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनो हायो। जेरै खेलाफोर दङ। जेरै फुट सासे सुबुङा फुटबल गेलेनानै एबा क्रिकेट गेलेनानै बा काबादि गेलनानै गावनि देहाखौ जोबोर स्ट्रं खालामनो हायो एबा गोख्रों खालामनो हायो। मानोना बेफोरबायदि खेला गेलेब्ला ओ देहाया खारनाय जायो बोलो होनाय जायो स्टेमिना नांगौ बेनिखायनो खेला गेलेनानै सासे सुबुङा गोख्रों जब्थ' जानो हायो आरोना। जों नुनो मोन्दों सासे खेला गिरि गेलेगिरि आरो सासे सुबुङा खेला गेलेया बिनि देहाखौ नायब्ला जों मोजाङैनो सिनायो। खेला गेले गेलेगिरिफोरनिया मानि थाखाय सोलेरा एसेबाबो मोजां जायो एबा जायफोरा खेला गेला बिनिया मानो दुरबल जायो मानो होनब्ला अ जायफोरा खेला थुला एक' गेलेया न'आव थाबाय थायो बिसोरनि देहाया एसेबाबो इफेक्ट गोलैयो मानो होनबा जोंनि देहायानो बिदुंनांगौ बि दुंथाय नांबाय थागौ आरो जोंनो थैखो जों हासार होबाय थानांगौ सरासन लाइफआव बेनिखायनो जेब्ला खेला गेलेगिरिफोरा गावनि देहाखौ एक्सारसाइस खालामनायजों लोगोसे खारनानै एबा बोलो होस्रानानै गावनि देहाखौ थैखौ खास्रा होयो थैया जेब्ला सला सल जायो अब्लासो मानसिनि देहाया मोजां जायो नालाय। बेनिखायनो सासे खेला गेलेगिरि आरो सासे खेला गेलेयै मानसिनि देहानि सायाव जोङो रुजुनो हायो आरोना बेफोरबायदि खालामनानैबो जों गावनि देहाखौ मोजाङै स्ट्रं लाखिनो हायो आरो लोगोसे नोंथाङा बुंबोबाय आवगाय आबै आबौमोना मानि थाखाय स्ट्रं थायोमोन। मानो होनब्ला आवगाय जोंनिया ओ जोङो बारा एसे मैगं-थाइगंफोरखौ रासायनारि हासार मुलि होनाय बेफोरबायदि जायामोन गोग्गो गोथां मैगं-थाइगं मोनजायोमोन बेनि थाखायबो देहाया मोजां जायो आरोना खारनाय बारनाय एबा एक्सारसाइस जिम खालामनायनि बेनि सायावल' सोनारा जानायनिबो सोनारो आरो ना गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय। खाय जेब्ला सासे सुबुङा मुलि होनाय एबा रासायनारिनि हासार होनाय मैगं-थाइगं फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायोब्ला देहायाव जोबोर इफेक्ट गोलैयो एबा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नाथाय जेब्ला नोङो ओ रासायनारि हासार होयै मिथिंगासिं गोरोबनानै हासार होनाय बाहायोब्ला बे सुबुङा मोजां जायो आरोना देहाफ्रा सावस्रिफ्रा गोग्गो जायो मोजां जायो आरो नोंनि देहा सोलेराबो मोजां थायो सिङाव जेबो एफेक्ट गोलैया आरोना। बेबायदि आं सानो आरो ना।
औ अ नंगौ नोंथांनि बुंनाया नंगौ जोङो हा मा खालामनांगोन जोङो जानायफोरखौ हा मा खालामनांगोन जोङो मोजां मुवाफोरखौ जानांगोन आरो। हासार माने हो खबि मैगंफोरखौ जों जानांगोन ओ दायोहाथ' जोंनि दे बाजार हाथाइफोरावहा बिदि गोबां बिदि मुलिफोर होनाय मैगंफोरखौ जोङो माने बायनानै जानांगौ जायो बिनि बिनि थाखायनो जोंनि देहाया बांसिन बेरामाव गोग्लैयो आरो आङो बुंनो सानोदि जोंहा जे फेग्रा मुवाफोर दङ दायो माखा खासे जोंफोरो बुंनो हायो अ बेफोरबो जोंखौ मा खालामो माने जोंनि बे गोग्गो देहाखौ जोङो मा खालामो बे नस्थ' खालामो जेब्ला जोङो बे फेग्रा मुवाफोरखौ बाहा हायो अब्ला जोंफोरनि देहाया नस्थ' जायो अब्ला जों मा खालामनांगोन बे फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो माने जोङो ओ गारनांगोन अब्लानिया जानो हागौ जोंफोरो माने एसेबाबो जोंनि देहायाहा माने गोग्गोयै थागोन आरो ओ जोङो मा खालामनांगोन ओ बिद बिदिनो हेल्दि बिदिनो मुवाफोरखौ जोङो जानांगोन आरो जोङो हायो मा खालामनांगोन जोङो हाथायाव बायनानै जानायनिसलाय जों मा खालामनांगोन गाव गावनि नआवनो जोङो गायनानै जायोब्ला जानो हागौ जोंनि देहाया एसेबाबो गोग्गो थागोन आं बेखौनो बे सानो आरो ओ आरो जोङो एसे माने खस्थ खालामग्राबो जानांगोन अब्लानिया जोंनि देहायाव थानाय बिदिनो माखासे जेनेबा दायो गरम बोथोराव जोङो बुंनो हायो जे जोंनि सिङाव थानाय मैलाफोरा गोलोम दैजों ओंखारो नालाय ओ जेब्ला जोङो खामानि मावो जेब्ला जोङो बिदिनो खामानिफोरखौ मावो अब्ला मा जायो जोंनि देहानिफ्राय गोलोमदैया गयो आरो जोंनि सिङावनि लेथ्राया मा जायो गोलोमदैनि थ्रुयैहाय ओ उम उम ओंखारबोयो बिनिखायनो आं सानो जे जोङो खामानि मावनांगोन आरो हेल्दि मुवाफोरखौ जों जानांगोन आं बेखौ सानो आरो ग
औ औ
ओ जोंहा बे गोग्गो देहा खुंनायनि सोमोन्दै बे टपिकखौ जों एसेयावनो दोन्थनोसै
औ जागोन दे